फंबाय खुलुमबाय। ओ दाह जिरायनानै दं जिरायगासिनो
ओ
मोनानि दा जाथ'वाखैनो
ए मा लाहार फाहार खालामखो जानायनि थाखाय
लाहार फाहार खालामनाया दालि ओंख्रिसो जागोनदां
दालि ओंख्रै
जेबो गैथ'आ बिनो लसो जागोन बायदि मोनदों आं बेनिफ्राय बाखि खबरफ्रा
मोजां
मोजां
ओ
मा मा मैगं संनो नागिरखो ना सङाखै मैगं गोथां गैया
मैगं गोथां गैया दालि जहल' आनो जागोन
बानाय थनाय जायाखाय
औ
बिनिफ्राय दा
औ
माखासे दैबानानि दैज्लां बोथोरनि
औ औ
ओ दै बानायाथ' ओरैजाय अरनासल सलनि जानायखौ नुगासिनो दं
औ नोंथां
ए सिमन् सप फुरि औरैजाय नोंथांमोन फायबो जायो नामा दैबाना गिदिरफोर बेबायदि
जायो नोंथां जोंनिजोंबो ओरै जोंनिजोंथ' दैयानो लांखार दै दं आइपुवालि दै दं थाख्लाय दं नांगोलफाङा दामानि ओ नांगोलफाङा दैया खुरखाला बायदों होननाय खोनादों आङो ओमफ्राय मोनसे आइ पुवालि दालां गोदान पिकनिक स्पट दंमोनना
अ
बिनि हायाबो गिसिखादों नो एसे दैबानाजों
आं खोनादोंसो नुहैयाखै जायगाखौ
औ ओ पिकनिक स्पट पिकनिक जानो फैफेराखै नामा नोंथाङा
गैया थांनाय जायाखै बेरायथ'नाय जायाखै दा ओरैनोलाय दैज्लां बोथोर जाबाय
औ
दा बिदिनो अखा हानायजों दैबाना जायो हा गिसिखायो
औ
ए बोसोराव खनसे खनसे जायो बिदिनो
जायो जायो औ
दा बिदिनो होबथानाय राहा सरखारारनि माबाफोर
होबथानाय राहा बिदिनो एम एल ए‌ फ्राथ' मन्त्रिफ्राथ' नाय नायबिजिरहैयो थांनानै उनफ्रावसो ओ बेब'स्था खालामना होयो ल'केल ल'केलनिखौथ हास्लाबा बिदिनो फिसा फिसौ इदिनो हायो होयो होनायालाय बान्दै थेनानै होयो।
उम
लगे लगेथ' हास्लाबा
उम आरो एथ' गिदिर दै बानाखो नोङो बेबायदि होबथानो थाखाय बे औवा औवाजोंबोथ' नोङो दै‌ खौथ' दै दाहारखौ दानस्लाबनो हानाय नङा नोंदां?
औ हाया हाया माने देरफुबाय थानायाव हाखाया हानायालाय एसे सेमबादेन बिदिनो बोरमा आथिं खानानै होयो। औ एसे होबथानो थाखाय दिमोल जाबा मानि दैया खुरखाया नालाय गिसिखाया नालाय हाया।
औ
आरो दाहारावसो बांसिन गिसि गिसिखायोना बेनिखायनो ससे ससे थेस'लाबायनानै दिमोल खालामना होयो आरो। दहायसो नुनो मोन मोनबावदां ओ मोखां बिजाबनि गेजेरजों मोनसे ओ थुलुंसि ज'रा होननाय गामियाव बेसे हा खुरखालाबायनानै खारलांलाबायनाय
ओ
दहाय फेसबुकनि गेजेरजों मोखां मोजाबनि गेजेरजों।
औ दा बेनो दा बिदि खार नाय जुदि जानायखौ नुदोंब्लाथ' दा बिसोर खारनानै थाहैनायफ्राथ' बिदिनो ओ तिरफाल लुनानैसो थाहैनांगोन बा बबेबा सरकारि गुदि फरायसाफोरावसो दोनहैनांगोन। फ्रिसोखा
औ औ औ बबेबा फोथारफ्राव फिसा फिसा बादा लुनानैसो थानांसि
बादा बादा लुना थानांसिगोन।
खस्थ' जासिगोन बिस्रा जानाय थानायनि थाखाय
जानानै थानो दा बेखौ सरखारारनिफ्राय माबाफोर होबाय बायगोन नोंदां
होनोबो हागौ बिदिनो माइरं हिरि रानना होगोन बिसोर दालि रानना होगोन बिदिनो थानो थाखाय त्रिपाल रानना होगोन। होफैगोन
उम
ओमफ्राय माखासे बिदिनो फिसा-फिसौ बुस्थु थोरसि लथा
औ
सोरनाबा सोरनाबाथ' जिब जुनारफ्राबो खहा जाजोब्बाय दाउ अ'मा फियोना। न'खरफ्राव बिदियाथ' खहा जाजोब्बाय लोमला बायनानै गोजौव लांजोबबाय।
बेनोथ'
उम
दुखुनांथाव बिबदि दैबाना जायोबा
औ
दा बिदिनो जिल्ला बेंगिरिफ्रा
औ लायो लायो नुयो माथो समाज बिजोंनि गेजेरजों
औ ओ जिल्ला बेंगिरिफ्रा थाब । बे रादाब लाहैयोबा सुलु लाहैयोबा
औ।
ओ बैसोरो आलाय सिलाय जानायनिफ्राय एसे बारगयो।
उम उम उम
गोबो बिसोर थाबनो।
खोनाहोयोबा।
औ बिजोरनाय खारनांगोन मानो होनबा बिसोर पाब्लिकनि थाखायसो खामानि मावखानांगौ नालाय। जों पाब्लिकखौनो नायखानांगोन बिसोरो औ उम। नंङाबा बोरै जानो। बे नों आं सुबुंनि थाखायनो बिसोरो थिसनजादों।
थिसनजादोंनो बेनोथ' नायनां।
उम।
खायफा बिनो आरो ओ जिल्ला बेंगिरिफ्राबो। मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो गोस गोरो सिङाव हमनो हाया खमबायदि ओंखा
औ उम ओरैनो नोंथां नोंथांनिजो अखाया माबायदि दायो?
दा जोंथिं अखा नांनाय जादोंमोन अखासो गैबावा जोंथिं।
अ आदसा नै जोंनिजो एसे बावैसो सिखा हानानै थांखांबाय। हाबागनसो फैबावनो फैबावनायनि समभबना दङ।
औ दा बेनदो फैनायखौ नायागिरो अखाया। खोबो जोमैफोरा बेनद्राय गैया अखा फैया।
बे जोनो जोनो बिदिनो एदम सिङाव मा जायो बिराद गुदुं जायो। अखा फैथारगोन सानो अखा। आबाव फैगोन बायदि खालामो जों खोबो। दाखार दाखार जोमैफ्रा दाख्ला दाख्लि बिदि खोबना थाङो।
औ औ।
बेफोरखौ अखासो नांगौ जोदोंदा।
उम।
नैबे ओनसोलाव दा दैनि बे जाम्फैफोरनि दैसाफोरनि दैया एसे रान फोहमदों आबाद मावग्राफ्रा दैसो नांबावगो जादों दा जोंना।
नै जोंनिजों आबाद मावग्राफ्रा खस्थसो मोनबाय माने दैया लोमलाबायजोबबायना।
लोमला जा आदसा।
दुब्लिफ्राव एकदम। मा गोसोरबा गायहां जानायावनो दै लोमना होबाय। गायजोबनोबो हाया मुमबो हाया जाबाय नै दा खस्थ मोनबाय सोरबा सोरबा आबादारिफ्रा जोंनि जिंनि साइडजों।
जोंथिंबो दा। गायबाय थादों जोब
उम औ औ।
दा बेनो बे दैनि ओ मानग। दै बिफाननि ओ मावथि बिथांमोना गेदेमा सुबुं सारमोना जुदि दैनि सुबदा बे नालाफोरखौ जाम्फैफोरखौ लांनो। खालामना होयोबा बान्दोफोरखौ मोज
औ औ।
बियोबा।
उम
एसे मोजां जायो।
अखा हादैजोंबो जायो नोंथां अखा गोबां हाबा बेनो अखा हादैया बोहैलांनो जायगा गैया। दुब्लिया सोरबा दल हाबा बेयावबो बेयावबो दैया जमा जाना थायोना।
ओइ बेबो समयसा बेबो बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जायो बियो।
औ औ बिनि थाखायनो गायग्राफ्रा ओरै जोंनिजों खस्थ मोनबायसो
ओम दा बेफोरखौ दैनि माबा हो ओ दैसाफोरखौ ओ साप साफा खालामनायफोरखौ मोजांनो बे बिदिनो साखोन सिखोन होयोबा दैफोरखौ बिदिनो बोख्लायनानै ओरैजाव हगारनो हानाय
थांनाय बोसोरनिखौथ नायोब्ला थांनाय बोसोराव फथ एकदम अखायानो गैयामोन ना गायनाय फुनायाव एकदम जारला जाथारदोंमोन आं
जारला जारला जालाया थां बोसोराव बिराद खरां खालामदों।
औ देग्लाय अखायानो अखा जाबाय बेजों लोगोसे दै बाना जाबावबाय।
ओम।
थांनाय बोसोरावथ' मिसि सिनजोंसो एकदम दै बोखोलायनानै आबादखौ मावनांदोंंमोनना नोंथां।
औ बैमा मोनो ओइ बेखो सिल' फबनाय हायाव हबनानै मोनथ बोखांबाय बोखांनानै बेजोंसो आबाद मावदोंमोन।
देग्लाय बारा गाज्रिद नङा थेवबो एसे अखाया खमायबा दैया बाना जायाबा उनाव गायफिननो हागोन।
दा दैया दा नैबे आमथियाथ बायबाय होमबासो आं खिसुआ दा बिनि उनाव साननैसोआव अखा गोलैबावनो हागौ बे गोलैबानो रानग्लाय लांबा गायनो हाग सम दंबावो।
औ सम दं।
सम दं गायनो हागोन है समाव गारहैबा। अखा हाबाय थायोबाथ' गायनो हानाय नङा। दैया दोमोल जानानै थायोना?
औ।
बिलो बिलो बादि जाना थायोना खायफा
उम नोंथांमोननिजोंमबो होमबा दोमैलु जाना थायो ना होमबा अखा हाथारा
ओम जोंनियावबो बिनो जोमैफ्रा खोबलायो अखा गैया। नांगौ समाव अखा मोना। दाथ आंना नै दै नांगौमोन ना
औ माइ आबादाव होमबा जारला जाबायना नोंथांने
अखा सरासे मोनबाथ माइआ एसे खारखांसिगौमोन आंना।
उम दे उनाव उनाव हागोन बे होमबा रस
उम माने फैगोन बादि खालामामबाय थायो फैया फैगोन बादि फै जादों गोलैथारगोन बादि खालामो। बेनो जायोनोंदां थांनाय समफोराव थ' ओरैबायदि बार सिउ सिउ बारबाय माने अखायाबो फैथारनो गोनां जेस्ट बारजोंनो बुस्रांदों होननाय बायदिसो।
नाथाय जोंनिजोंनो अखा हागासिनो बिदिनो एकदम गस्लाफ्रानो सिजना दं जेबो सुो मोनाखै जिफोरा।
हा जोंहथ' थानो हायाखै जोंनाथ' बारसो नागिरलाबायनो गोनां जादों दा। नै दाबो थनो हायाखै मोनाबिलि समाव ओरैबायदि गुदुं दा बोथोरा न'आवनो हाबनो हायाखै।
उम। होनबाला बै नोंथांमोननिजों दैबाना जाया नामा हरै?
दैबाना जोंनि बे आंनि ओनसोलफोराव बिदि जाया जानायालाय।
अ
जाम्फै फिसा फिसा दं बेनिफ्राय दैसा फिसा फिसा दं बेयावबो माने बांद्राय अखा हायोब्ला दैया एसे बुरजा फैयो। है बाराबो थाया से घन्टानि गेजेरायावनो रानलांफिनो
उम
ओ दैसाआ मोनसे गिदिर दं आंनि ओनसोलाव। साहाजाय बिथिं ओरैजाय भुटान हाजोनिफ्राय ओरै फैबासो भुटान रायजोआव बुरजा दैया फैयो। दैमा सेरनि मानसिफ्रा एसे गिनो गोनां जायो आरो।
औ औ मा होन नोंथांमोनाथ' गिनाङाना?
है जोंना गिनाङा।
हम
जोंना गिनो नाङा।
उम जोंनासो ओरै दैयानो खाथि खाथिथार।
उम
उम
एसे गिनो गोनां जायो हरनि समावनो गोजौ थिं अखा हायोबा सट सट फैगोन फैनानै हा गिसि थांगोन। खुरखागोन दा बिनि उनाव मा समाव माथिं मा गुगा लांगोन माथिं लोमला लांगोन हमनो हायाना बे गिदिर माने माथावरि
औ औ
आयथाफोर खोनाय थायोना बे माथा थावरि गिदिर गिदिरखौनो सेफायलांजोबो।
दे होमबा नोंथां थाथ'दो।
दे दे दे जाथ'बाय।
औ